औ
अ नोंथाङा खोनादोंना?
अ खोनादों नोंथां दासो खोनादों। अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दायो?
आं ओरैनो जिरायनानै दंलाबायो नोंथां।
अ ओ नोंथां आं नोंथांजों माखासे खोथा सावरायनो होनना हरदोंमोन नोंथाङा फ्रियैनो दंना दायो?
आं फ्रियैनो दं। जिखि खोथा रायलायनो गोसो जाया मानो रायलायनो हागोन नोंथां मानो होनबा
आंबो बिदिखौनो रायलायनो मोजां मोनखायो।
औ बिदिब्ला जों दसे दान्दिसे सम सावरायथ'नोसो नङा होमबा।
औ औ
औ ओ नोंथां ओ जोंना औवाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां।
बेनि थाखायनो आ नोंथांनाव सों थोनदों नोंथाङा औवा जों बानायनाय मा मा आगजुफोरनि सोमोन्दै मिथिगौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां।
दे बिदिब्ला फोरमायलांलाय एसे
औ औवाया जाबाय जोंनो गोनांथार मोनसे बिफां एबा ना नङा होमबा
उम ओं ओं।
औ जों बेजों गोबां आगजु बानायनो हायो जेरै न'आव बाहायनाय एबा बर' न'खरफ्राव बाहायनायफोरखौनो आं बुंलांनो सानदों जेरै जेखाइ खबाय सान्द्रि संग्राय गिसिब दारहा दलहि दुलि बिदिनो गोबां दं आरो आरो बेफोरखौ बानायनो होमबा बेखौ औवाजोंनो बानायनाय जाजोबो नङा होमबा नोथां
ओं नंगौ नंगौ
ओ बेफोरखौ मारै बानायो बेखौबो खिन्थानांगोन नामा नोंथांनो?
फोरमायनो हायोब्ला एसे फोरमायना होदो नोंथां।
औ ओ गिबियावनो जोंनि बर' न'खराव बाहायजानाय संग्राय बा सान्द्रि बेखौ बोरै बानायो बुङोब्ला जों गिबियावनो औवाखौ दानफायनानै थुब्ला सिन खावनानै फिसा फिसा दानखावफ्लेनानै सैनानै लाग्रोयो दाब्ला औ औ खाथि जिरनानै लाग्रोयो दाब्ला दाब्लायै नङा होमबा।
औ औ
बिनि उनाव गासिखौबो सैना लाखांनानै जोङो आखाइजोंनो मोनफा मोनफा मोनफा ओ हेबलाङो नङा होमबा।
ओं
बिदिनो संग्रायबा जोङो गुदुं गैयालासे जाब जाब संग्रानि खाथिया दाब्लासिन जायो आरो बेखौ माने दाब्लायै एसे गुवार गुवार जिरनाय जायो ओमफ्राय सानद्रिनिखौ फिसा फिसायै एखे माब रोजायावनो मानाय जायो माने जिरनाय जायो।
ओं ओं
खाथिखौ आरो ना नोंथां?
औ ओं
ओरै सानद्रि हेबनाय बुङोब्ला जोङो ओ खाथिखौबो एसे गुसुंसिनै लानानै ओ गुदुं फिसा फिसा फिसा गालांनानै माने आगर बायदि हेबलांनाय जायो आरो ना।
ओं
आरो संग्राय हेबोब्ला जोङो गुदुं गैयालासे जाब जाब जाबै माने हेबनाय जायो। आरो हेबखांनायनि उनाव जोङो मा खालामो रावन
मा होनो बिदिखौ खुन्दि खायो आरो ना। जिङाव जाहाथे बे हेबनायफ्रा गलाङा। सोरबा सोरबा बे खुन्दिखौ माजों खायो बुङोब्ला औवा औवाखौ गिबियावनो दान दाब्ला दाब्लायै माने गल खालामजानाय ओ सिस्टेमै दानना लाग्रयो खाथि मोनसे गिदिरै नङा हबा औ बेखौ दानखांनानै ओ जोङो बे राउन्डआव खानाय जायो आरो ओमफ्राय बे राउन्ड खानायखौबो जोङो सोरबा सोरबा औवानि थेवल जिरनानै बेजों खानाय जायो आरो सोर सोरबा सोरबा माने प्लास्टिकनि दिरुं बाहायनाय जायो।
गोदोनि दिनावथ' जेनेबा थेंगल जिरनानै खायोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ
औं दानि दिनावसो प्लास्टिकजों बानायनाय जायो।
औ औ औ आरो बिदिनो जोङो गोबां दंबावो ओरै ओ बऔवाजों बानायनाय आगजु बुङोब्ला ओरै दाउ अखा थाख'
ओ बिदिनो गोबां दङ आरो बुंनो थाङोब्ला माखासेनि नामखौसो मिथिया हय आङो। ओरै सेन दङ खखा खाखि आरो गोबां आगजुफोर दं आरो
औ
आरो दा जों बांसिन बर' न'खराव बाहायनाय बा जोङो बर'फ्रा नाहा मैहा थांग्रा नङा होनोमबा
ओं
औ ना हमनो थाखाय जों ओ बांसिन बर'फ्रा बाहायो जेखाइ जेखायखौबो औवाजोंनो हेबनाय जायो। जेखायखौबो बेबायदिनो ओ औवा दाननानै फिस फिस दानफ्लेनानै फिसा फिसा खाथ थिजिनाय ओ हेबनाय जायो आरो बेखौबो सान्द्रिनि गुदुं बायदियैनो दोननानै माने खायथ्रा खायथ्रायै हेबनाय जायो आरो जाहाथे बेखौ फदबनो हायो
ओं ओं
बिदिखौ हेबखांनानै फिन बेखौबो ओ संग्राइ सान्द्रिनि बायदि लास्टाव माने हेबखांनानै जिङाव खुन्दि खानानै माने महर होनाय जायो आरो ना
ओं
महर होनानै ओमफ्राय लास्टाव ओरै खिथु फारसेथिं भारा नामा होनो बेखौ खाना होनाय जायो आरो औ औ बेखौ खानानै ओमफ्राय बेखौ सोरबा दिरुंजों खायो सोरबा थेवलजोंनो खायो सोरबा गुनाजों खायो बिदि आरो
ओं
ओमफ्राय जेखायजों जेखाइ होनब्ला जोंहा माबायाव थाफानांगौ जायो खबायाबो ना लानो थाखाय खबायखौबो बिदिनो औ खबाइखौबो जों बे औवाजोंनो फिस फिस गथा गथा औवा एकदम खाथिजिरनानै माने बेखौ गलै हेबबोनाय जायो आरो माने बेखौ फार्स्ट हेबजेननायनिफ्रायनो महर होखानाय जायो माने राउनड महर होनानै हेबनाय जायो आरोना
औ औ
नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा औवाजों आरो मा मा आगजु बानायनो हानाय दंबावो जाहाथे आं मोनथियैखौ नोंथाङा फोरमायनो हायो आं मिथिनायखौ आं नोंथांनो फोरमायबाय
जागोन दे आं एसे फोरमायनो नाजानोसै आं जि हायो बेखौ फोरमायनो नाजानोसै नङा होमबा नोंथां?
औ औ
औ जोंनिआव आवाजों जोङो आबाद मावनो थाखाय बानायनाय माखासे आगजुफोरखौ आं फोरमायलांसै
औ औ औ
जोङो आबाद मावनायाव जोंहा गिबियावनो नांगोल जुंगाल बेखौ बानायनायाव जोङो नांगोलाव बे दिला होनोना
औ औ
जेनेबा नांगोल मुथि नांगोल माबायाथ' दंफांनि जाबाय बिफांनि ओमफ्राय नांगोल दिलाखौ खायसेया औवानि बाहायो खायसेया बिफांनि बाहायो थेवबाबो औवाखौबो बाहायनाय नुयो नालाय औवाखौबो होननाय जाबाय आङो लोगोसेनो जोंहा जोंहा जुंगाल बानायनायाव जुंगाल जुंगालाबो खायसेया बिफांनिबो बानायो थेवबाबो औवानिंखौबो बानायनाय नुयो बेखायनो बेखौबो लाफानाय जाबाय लोगोसे जोङो जाबोर हनो थाखाय हासनि बाहायो आबाद मावनाय समाव
औ औ
औवा औवाजों हाखौ माबा हालेवनाय हाखौ सामार बुखांनाय सामार बुनो थाखाय जोङो मै मै बाहायो बेखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो लोगोसे जेब्ला जों माइ हायो ना माइ हाबा जोंहा माइ रोगानो थाखाय माइ दांग्रिखौ रोगानो थाखाय जोंहा बावखा ओं बावखा खायसे जायगायाव बेखौ हुलाबारिबो होनना बुङो
औ औ
बेख बेखौबो बानायनाय जायो लोगोसे
माने जायगा लायै जायगा बेलेग नाम लायो आरोना नोंथां
ओं ओं
औ
माने खायसे जायगायाव बिदिनो हुलाबारि खायसे जायगायाव बावखा होनना बुङो आरो
औ
ओमफफ्राय जा हुकेन माइ माइ मा जेब्ला माइ मारा होयो अब्ला खायनो थाखाय जोंहा हुकेन बानायनाय जायो आबाद मावनाय समाव
औ
दानि दिनाव मेचन ओंखारनायनि थाखाय हुकेनखौ गोबां खम नुबाय आरो
औ माने बाहायनाया बाहायनाया गोमालांनो हमबाय नङा होमबा
ओं ओं बायनाया गोमालांनो हबाय आरो माखासे जे दानि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा जानांगौ हुकेन होननायखौ बिजाबावल' फरायनाय आरो नुनो मोनसिन बेखौबो सानना नायनांगौ ओं बेनिफ्राय जोंहा नोंथाङा बुंलांनाय संग्राय सान्द्रिखौ मा मायाव बाहायो आं फोरमायलांनोसै ना
औ औ
संग्राइखौ जोंहा माइरं जावनो माइ जावनो थाखाय बाहायो ओमफ्राय सान्द्रि सान्द्रिखौ जोंहा माइरं सालिनो माइसालिनो बिदिनो बायदि फिसा अन गुन्दै बायदि फोरखौ सालिनो थाखाय बाहायो
औ
ओमफ्राय सानदांगा सानदांगाखौबो जों बाहायो सानदांगाखौ नाथाय जों बांसिन जेब्ला मारा होयोना गोदोनि समावथ' मोसौजोंसो मारा होयोमोन नङा होमबा
औ औ
बे समाव माने माइ गुदा माइ गुदाखौ सालिनो थाखाय बाहायनायखौ नुबोदों
औ
आरो जोंना नाहा मैहा थांनायावबो जों बांसिन सम माखासे समफ्राव माने सान्द्रि संग्राइखौ सान्द्रि आरो सान्दांगा बे मोननैखौ बाहायनायखौ नुबोयो आरो
औ औ बाहायो औ
ओं ओम ओमफ्राय सेनफोरखौथ' जोंहा नोंथाङानो बुंलांखाबाय नाहा नाहा थांनायाव बाहायो होननानै बेबायदिनो जोंहा औवाजों गोदोनि समाव जोंहा बिसना बिसनाबो बानायनाय जायोमोन
औ बानायनाय जायोमोन गोदो
बिसना आलना जि दोननो थाखाय आलना बानायो दानि दिनावबो बानायो आलनाफोरखौ ओं ओमफफ्राय बिदिनो जोंहा न'मा न' ओंखार ओंखाम संग्रा न'फ्राव थोरसि लथा दोननो थाखाय बैसां फिसा फिसा बानायनाय जों नुबोयो
औ।
आरो जोंहा दालि ओंख्रि दालि ओंख्रि जायोब्ला बै सायोना जोंहा दालि खाथा जायखौ बुङो
औ।
दालि- दालि खााथथाय बा सागं जायखौ बुङो जोङो बेखौबो जोङो औवाजों बानायनाय जायो ओं
औ।
लगेजसे नो ओ ओंखाम बायदिसिना जोंनियावथ' आरो जुमाय संनाय नियम दं नङा होमबा
औ।
जुमाय -जुमाय एरखांनो थाखाय खारदौ बाहायनायखौ जों खारदौखौ औवाजों बानायनाय जायो
औ।
बेबायदिनो गोबां खामानियाव बाहायो आरो जेन' आं आंनि साननायाव माने औवाया जोंनि जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिमाव बाहायजायो आरो
औ माने औवायानो - औ -औवायानो जोबोद गोनांथार माने ना
ओं ओं। गोदोनि समाव खोनानो मोनोमोन दाबो खोनानो मोनो माने जेब्ला जोनोम ज गोदान गथ' उन्दै नङा होमबा बिनि बेनि नारिखौ औव नि निलि बै औवा सैख्लानानै जे जाय गोबौ जायोना
औ।
बेजों हायो होननानै खोनानो मोन्दोंमोन आरो नंगौ नना नङा बे दिनैसिम नुफेराखै नाथाय खोनानो मोनो आरो
औ माने जुगजों लोगोसे बेफोर गोमालांनो हमबाय हमनायालाय आंबो खोनादोंमोन खोनानायालाय
बेनिखायनो माने जोंनिया औवा औवाया जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिम थैनायावबो जेब्ला जों गोथै बानगारो नङा होमब्ला अब्लाबो जों औवाजोंनो बानना लांनाय जायो
औ।
बेनिखायनो औवाजोंनो बानना लांनाय जायो औवाजोंनो सावनाय जायो जोङो
औ।
बिनिखायनो औवाया माने जो -जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिम सासे सुबुंजों अरायबो थाफायो होननांगोन आरो जों औ आदसा नोंथां जोंनिया समा जाना फैबाय
औ।
बेनिखायनो दोनथ'नोसै नामा?
औ दोन्थ'जासिगोन दे जों उननि समाव फिन सम मोनलायबा रायलायफिननो हागोन नङा होमबा नोंथां।
ओं दे।
दे बिदिब्ला दे
औ दे।